औ
खोनादों ना नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय औ।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दङ नोंथां।
औ ओ ओ नोंथांजों आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय। नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियोबा खुंनाय जायो नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि बा नोंथांमोननि साखाथिफोरनि ओनसोलफोरनि बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो बा खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। बिब्दिब्ला नोंथांजों आं औ औ नोंथां जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव गामियाव बैसागुखौ माबायदि ओ खुङो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनसै आङो।
औ नोंथां औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो बेफोरबाय दिनो जों बैसागुखौ मोननै रोखोमै बुंनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ बेफोर बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बिदि बुङो नोंथां औ सैथो दाननि सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौ थुखैनाय जायो बेखौ बुङो जों मोसौनि बैसागु बे बे मोसौ औ नोंथां बे मोसौ थुखैनायाव जा नांगौ आगजु ओ दिग्लि लिथि थाराय गाजलि लाउ, फान्थाव बेफोर गासिबो नांगौ आगजुखौ जों सानसे सिगाङावनो जगार खालामनानै लानाय जायो नोंथां
नोंथां थारैनो।
औ औ बे बेफोरबायदिनो जों सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ दैसा दैसा एबा फुख्रिफोराव लांनानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। औ मोसौ बेफोरबायदिनो जों मोसौखौ थुखैखांनानै ओ उदां उदाङै लांदां फोथाराव हगारनानै होनाय जायो नोंथां। औ बेफोर औ बेनि औ औ औ नोंथां बुंनायसाय
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मोसौ थुखैनायाव जे जों सल' खनो बे सल'खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा खननाय नुयोना नुला नोंथाङा
औ बेखौथ' जों गोदोनि बायदि एसेबां नुनो मोनला थेवबो जा गोदोनि आबै आबौआ होलांनाय नियम निथि बे फोरखौ जों ओ बेफोरखौ एसे-एसे ला खन्नाय नुनो मोनो नोंथां बिदिब्ला आं औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो बे मेथाइखौ मोसौ थुखैनाय समाव ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबायथा। बिमा गेदेर बिफा गेदेर नोंसोर दा जा हालुवा गेदेर बेफोरबायदि मेथाइ खनै खनै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां। औ-औ। औ थुखैखांनानैथ' जों मोसौखौ ओ बै सानखालि दुब्लियाव हगारना होनाय नाय जायो।
औ ओ नोंथ नोंथाङा
औ-औ नोंथां ।
औ नोंथाङा मिथिगौना जे जोङो जे मोसौ थुखैखांनानै मोसौनि मोदोमाव बा बिखुङाव जोङो हांगार फोननो हायो बै हांगारखौ जोङो मानि थाखाय जों फोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ-औ नोंथां बे हांगारखौ जों जेब्ला बे हांगारखौ फोनोब्ला मोसा मुफुर फोराबो गियोनो मोसौखौ
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां बेफोरबायदि होननानै जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय मोन
औ-औ नंगौ औ थारैनो औ
औ। बेफोरबायदिनोथ' थुखैखांनानै जों मोसौखौ दुब्लियाव हगारना होनाय जायो नोंथां बै सानखालि। नि बेनि औ नोंथां बेनि उननिफ्राय जों ओ जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ खानाय गलिखौ सिबस्रां लिरस्रां साखोन सिखोन खालामनानै जों बेयाव आलारि बाथि सावनानै मोसखौ बै सानखालि गोदान फागा बा दिरुंजों
औ-औ नंगौ नों थांथार
औ। औ बेफोरबायदिनोथ' जों बै सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौ मोसैनि बैसागुआ थांबाय बेनि अखानायैनिफ्राय जों मानसिनि बैसागु बुङो औ नोंथां बेफोर औ। बिनिफ्राय जों बै मानसिनि बैसागोखालि गासिबो गावबा गावनि नि न'खर-न'खर आलारि बाथि सावो न'खराव ओ बोसोर गोदान नि मुङै फुजा होस्राङो बिनिफ्राय औ जों गासिबो उन्दैया गिदिरखौ मान होयो बिमा बिफा गाैखौबो सनमान लालायो नोंथां लोगोसेनो गामि औ गामिनि आदै मा मादै आमाइ आनै आबै आबौ गाैखौबो सनमान लानाय जायो नोंथां। औ-औ नोंथां औ। बेफोरबायदिनो ओ बिनि नै खाल बिनि उननि फ्राय नै खालारनिफ्राय जों खाथि खालानि गामि गामिफोराव थांना नानै ओ
गामिनि गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला गथ' गासिबो जोङो खाथि खालानि गामिफोराव थांनानै
औ नंगौ नोंथां ओ नों नोंथाङा मा मिनथिगौ ना औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा मा दामग्रा आगजुखौ बाहायबोगासिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन बेफोरबायदिनो दामग्रा गोदो ओ बैसागु जों रंजानायाव जा जोंनि बर'फोरनि आगजु बेफोरखौ दामनाय जायो बुङोब्ला खाम फुं हारम'नियाम जथा लोगोसेनो दंबावो थरखा
औ औ नं
औ सिंस्रिं बे बेफोरबायदि दाननाय जायो जों नोंथां नाथाय जों आथिखालावथ' बेफोरखौ ओ एसेबां नुनो मोनला माबा बक्सफोरजोंसो रंजानाय बेफोरबायदि नुनो मोनसैना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्राफोरा ओ गोमालांनो हमसै नोंथां गामि लाना गामि बेफोरजों रंजानो गारै ओ माबा केसेटजों दामनाय बेफोर बेफोरबायदिसो रंजानाय नुस नोंथां नाथाय जोंथ' बैसागु बोथोरा बोसोराव खनसेलनसे फैयो बेवहायथ' गासिबो रंजानांगौ औ नोंथां जोंनि बर' नि खाम सिफुंफोरखौनो लानानै रंज जायोब्ला मोजां जायो नोंथां औ औ औ नोंथां
नोंथाङा मिथिगौ ना
औ नोंथां
ओ गोदो गोदो गोदोनि दिनावहाय जे जोङो सेरजा गंगना होननाय मुंनि मोनसे दामग्रा आगजु दोंमोन औ बै नोंथ बै ओ दामग्रा आगजुफोरखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दि बाहायनाय नुयो ना नुला नोंथाङा बुंनो हागोन ना ।
बेफोरबायदिनोथ' नोंथां सेरजा गंगोना बेफोरखौथ' नुनो
नुनोनो मोनलिया नोंथां औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा आरो मिथिबावगौ ना से जोङो औ बैसागआव जे जोङो मेथाइ खननानै मोसायो बे मेथाइ ख मेथाइ फोरनि मुंखौहाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ।
अ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जों बैसागुआव गुबैयै जोंनि नि रंजानाय मेथाइ होनना बुङोब्लाथ' जों बागुरुम्बा बुङो जायखौ बेखौथ'
औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां बे
औ
बागुरुमबा मोसानाय बेफोरबायदिनो सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय मोसानाय नाय बिहाव बिखुनजो औ बिहाव बिहामजो एदावलायनाय मोसानाय बेफोरबायदि रंजानाय जायो जों नोंथां बैसागुआव । औ औ बेफोरबायदिनो जों बैसागु रंजानायाव ओ गामि गामि थांनानै बैनि न'खर बैनि न'खर बैसागु रंजायो बे समाव अ न'खरनि सुबुङ जोंनो अननानै जा माइरं, रां हरो बेखौ जों अन्थोब महरै लानानै
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ नोंथां बेफोरबायदि औ
ओम नोंथाङा जे मे नोंथाङा मिथिगौ ना जे जोङो बैसागो मोसानायावहाय जों गानग्रा खसाब गाननानै बुङो जों बै खसाबफोरखौ खसाबफोरनि मुंखौहाय मिथिगौ ना नोंथाङा?
औ औ जोंनि बर'नि जा मोसानायाव नांगौ गानग्रा जोमग्रा बेफोरो बेफोरखौ बुङोब्लाथ' जों आइजो आइजोफोरना आइजोफोरनाथ' बुङो दख'ना बिदन जायखौ बुङो दख'ना बिदन गोमो गाबनि
गोमो गाबनि औ नंगौ नोंथां गोमो गाबनि
गोमो गाबनि दख'ना बिदन, गोजा गाबनि गस्ला लोगोसे रेगे-रेगां फास्रा गोजा गाबनि हाजो आगरजों एरनाय समायना रमायना ना बेखौ गाननाय जायो नोंथां लोगोसेनो औ जोंनि बर' हारि नि सिनायथि जायखौ बुङो आर'नाइ औ नोंथां बेफोरखौ ला नानै जों रंजानाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो हौवा बा हौवासाफोराबोथ' बेफोरबाय जोंनि बर' हारिनिनो ओ समायना रमायना हाजो आगरजों एरजानाय आर'नाइ गामसा बेखौ गाननाय जायो लोगोसेनो औ नोंथां आर'नाइ गस्ला ला लोगोसेनो आर'नाय फालि बेफोर खौ जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ लानानै जों बैसागुआव गाजा गोमजायै रंजानाय जायो नोंथां। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियाव बैसा गुनखौ माबायदि रंजायो नोंथां नोंथाङा एसे फोर मायना होनायसाय
ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो एखे रोखोमै जोंनि ओनसोलावबो बिब्दि बिब्दिनो मोननै रोखोमै बैसागु फालिनानै जों रंजायो नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जों जोंनि ओनसोलावबो औ सैथो दाननि जोबथा सानखालिनिखौ जों मोसौनि बैसागु हिसाबै आरो बैसाग दाननि सेथि सानखालिनिफ्राय जों मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो।
औ औ
औ जो- जोङो बैसाग बैसागु मोसानायखौ नै थि सानखालिनिफ्रायसो लानाय जायो नोंथां बै सानखालि औ बैसानखालि जों गामिनि गासै बोराय बुरै आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो ज' ज' ओंखा खारनानै दुखु दाहाखौ बावगारनानै बोसोरनि खेबसे बैसागुखौ गाजा गोमजायै हानजा हानजा ज' ज'यै रंजायै रंजायै-बाजायै जोङो बैसागो फोरबोखौ खुंलांनाय जायो नोंथां। औ बिब्दिनो औ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बैसाग दाननि जोबथा सानखालि जों गामियाव मोनसे फो फांसन खुंनाय जायो जायखौ जोङो साननैनि बा सान थामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो। बैहाय जोङो बायदिसिना गोबां रोखोमनि खेला दुला बारनाय रोजाबनाय मोसानाय बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि खेला होनानै जोङो बो-बैसागो फोरबो बिदाय हिसाबै जों बै सानखालि खुंनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां
औ बेफोरबायादिनो जों जोंनि बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनानै दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ नोंथां।
अ अ
अ अ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
औ औ नोंथां। नोंथांजों बैसागुनि औ जा नोंसोरनि गामियावबा ओनसोल फोराव माबायदियै खुंङो बेखौथ' आं मोनथिनो मोना मोन बेखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला।